हेलौ नोंथां औ औ नोंथां मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे साबायखर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो आं मोनाब्लिनो गोदान हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय नों
औ नोंथां ओ जोंनि टपिकआनो जाहैबाय हाबा माने जुलिया
जुलि औ औ
जुलि होनोब्लाथ' जों गासैबो मिन्थिखायो। बेयो सासे सेंग्रा एबा सासे ख्लानि मोनसे गोख्रों ओ सोमोन्दो आरो ना? गोरासिन बयनिफ्राय मोनसे सोमोन्दो बेखौ हाबा होनोब्लाथाय बेखौ दानियााथ' बिदि गोदो गोदायनि आबौ आबैमोनहानो मोनसे नेमखान्थि खाखाना दोननाय बे मोनसे हाबा आरो ना? हाबा माने औ बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय गासैनि गासैनिबो आरो ना गासै हारिनि एबा गासै धोरोमनिबो बे मोनसे मोनसे देरसिन एबा गोरासिन
उम
औ बेखौ जोङो दानियाथ' गोदो गोदायथ' गोबां आलादामोन आरोना नाथाय दानिया आलादा। थेवबो हाबानि नेमखान्थिफोरा सब एखे आरो ना गोदोनि आरो दानि एखेयानो आरोना? औ गोदो गोदाय ओ आबै आबैनि दिननि आलादामोन आरोना बेखौ आं बुंनो थांसै गोदो गोदायनिखौ गोदो गोदाय सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्ला बे सानैखौ माने ओम जायबाौवा हौवा लांगोनि आरो ना हौवाालांगोनि न'खरनिया मा खालामो बै सिखाखौ जायबा खैना जागोन बेखौ माने नुबोयो एबा सोरबा सासेया खोनन्थियोमोन आरोना खोनन्थियोमोन बेखौ खोनन्थियोमोन बा बै नुबोनानै बिसोरनि न'खरनिफोरा फसायबोयोबा आरो ना फसायबोयो ला बेखौ सोंनो थाखाय सोंनो थाखाय मानसि हेंगार हरनाय जायोमोन आरोना। बिसिनि म ओ मुंखौ बुंला आरोना। बिसानि फिसाजोखौ मोनबोगोन नामा? बैसा फिसाजोखौ जोंहानि हौवासानो हरगोन नामा? बेफोरबायदिखौ आरोना। बिदिनो सोंनो सोङोमोन जुदि हरगोन होनना बुङोब्ला हौवा लांगोनिफाय बै सिख्लानि न'सिम थाङोमोन आरोना। ओ माने सोंनो एबा नायनो बिदि मोननो मोनोमोन आरोना। थाङोमोन बिदिनो सोङो, बिदिनो हौवायाबो हिनजावाबो एबा सेंग्रासायाबो सिख्लासायाबो जुदि फसायलायोबा आरोना। बिसोर सानैया बिसोर सानैया फसायनाय एबा बिसोर सानैनि खोथा मोनागो मानि ओ जुलि जाया आरोना। सासे बियो मोनसे गोरासि सिन सोमोन्दो नालाय बेखो ओ थैस' थांस' नि थाखाय अराय समनि थाखाय बेखौ मोनसे ओ सोमोन्दो एबा मोनसे गोरा बान्दोआव खाना दोननाय जायो। बेनि थाखायनो सेंग्रा एबा सि ख्लानि ओ खोथा मोननांगौ आरोना। खोथा मोननांगौ जायो बिदिनो जुदि खोथा मोनोब्ला बिसोर सानैनि खोथाखौ जुदि जायोब्ला जायगोन होननानै बुङोब्ला ओ हाबानि थिग खालामनाय जायो आरोना। बिदिनो हाबानि थिग खालामनाय जाना नै ओ गोदो गोदाय ओ सोरबा ओ हाबा फिसायानो बांसिन जायोमोन आरोना। हाबा गिदिरै बिदि दानि जुगनिदो ओ गोदोनि जुग आरो दानि जुगदो गोबां फारागमोन आरोना। बिदिनो बें फाथिफोरा थायोमोन खोमा गोदोबो। बेखौ आं मिथिला। गोदो गोदायबो थायोमोन जानांगौ। बांसिनानो हाबा फिसाखौ बाहायोमोन खोमा। आगोलनि दिनाव। दाथ' गोबां जौगाबोबाय नालाय, एसे आलादा आरोना दानिया। आं गोदोनिखौसो बुंबाय दोङो दा।
नंगौ।
बिदिनो हराव हाबा ओ होयोमोन आरोना। हाबा होनो थाखाय ओ बरलांगोनि बरलाहानिफ्रायबो ओ मा होनो बेखौ हाबाखालि ओ एसे गिदिरबा आरो ना हाबा खालि मा ओ साब्रि लाङो, साब्रियाव बिसानि बरलाहानि खैनालाहानिथिं ओ बिफा एबा बिबथै बिमां बिदि थाङो आरोना। बिदि थांनानै बेयाव ओ गोदो गोदाय दानिया आलादा जाबोबाय आरोना। ओ गोदो गोदाय लाङोमोन, दाउ लांनो दाउ लांनाय नुनो मोनोमोन एबा ना लांनाय नुयोमोन। बिदिनो ओ गाइखेर ओमफाय सिनि साप पाट बिदिनो गोबां ओ हौवा-हौवाालांगोनिफ्राय ओ साब्रियाव लाङोमोन आरो ना खैनाखो लाबगोन खालि आरो ना बिदिनो ओम बेखौ बरखौ थुखैनो थाखाय बे खालिनो दै गोथार सावनाय जायो आरोना एबा दैमा एबा हाखराव खावनाय नुयोमोन आरो ना ओ बिदिनो औ। औ ओ साबा सा बा उन्दै गथ'
दा ओ औ। औ। नोंथाङाथ' बुंलांखाबाय नङाबा हाबा होनोब्ला जों सासे हिनजाव आरो सासे हौवानि गोरोबलायनाय मोनसे नेमखान्थिनि गेजेरजों नङा होमबाथ नोंथां? औ गोदोनि समाव जों नुयोब्ला ओ माखासे बांसिन हाबाखौनो जों हाथासुनि खुरनाय हाबा होननानै ओ नोंथाङा खोनाबाय जानांगौ नङा होमबा? औ माने गोदोनि ओ जोङो गामि ओनसोलफ्राव नायोबा बांसिन जोङो ओ हाबा फिसा खालामनाय बा हाथासुनि खुरनानै हाबा खालामनाय बेखौ जोङो बांसिन नुनो थां थाङोमोन आरो नोंथां माखासे जायनि न'राव गोनां जोंनि न'खराव रांखान्थियारि मोजां बैफोर सुबुंआल माने मोजां ओ माने हाबाखौ एसे गिदिर रोखोमै माने हाथासुनि हाबा खुङालासेनो माने गिदिर खुङोमोन आरो नोंथां जेनेबा औ फुजा होलायनानै मानो होनबा हाथासुनि खुरनाय हाबाया माने सर्टकाट जायोमोन आरोखि माने
औ गुसुङ थाबैनो रांखान्थिनि आंखालजों गुसुं एबा सुंद' खालामनाय जायोमोन आरो।
औ सुंद' खालामनाय जायोमोन आरो नोंथां औ। दा ओ हाबा होननानै बुङोबा आरो नोंथां बेवहाय माने हौवा आरो हिनजाव सानै निबो ओ गोसोआ गोरोबलायनाय जानांगोन आरो नङा होमबा? दा गोदोनि ओ खोथाखौ रायखाङोबा नोंथां गोदोनि समाव माने हिन्जाव नागिरनानै होग्रा सासे देवानि थायोमोन होननानै बुंनो नङा होमबा नोंथां? जाय हिनजाव नायनानै ओ फसायनानै माने बै जायहा लागोआ हौवा लागो दङ बे हौवानो माने ओ सावगारि बा फट' लाबोनानै देखायफैनायखौ जों खोनानो मोनदों आरो नोंथां नङा होनबा? बिनि उनाव हौवालागोआ फसायोब थि होयोमोन आरो देवानिजों लोगोसे ज' थां फानानै नङा होमबा नोंथां? ओमफाय औ न'खरनि सुबुंफोरा थांफानानै औ। जुदि देवानिजों लोगोसे थांफानानै जुदि हिनजावनि - हिनजाव लागोआबो जुदि ओ बे हौवासा खौ फसायो अब्ला सानैनि गेजेराव ओ सोमोन्दो खालायनानै मानो हाबानि ओ ओ समखौ माने थि खालामलायनाय जायोमोन आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ। दा ओ हाबा बुङोबाथ' जोंहा हाबाया जोबोर गिदिर नेमखान्थिजोंनि गेजेरजों जायो नाय मोनसे ओ नेमखान्थि नङा होमबा नोंथां? मानो होनबा जों मानसिनि जिउआव हाबाया ओ खनसेल' जानानै थाङो नङा होमबा
औ।
बे बयबो जों गुबुन बयबो सुबुंफोरनियावनो जों नुयोे हाबाया जों जोनोमाव खनसेल' ल जायो होननानै आरो जोङो जेनेबा दाथ' आथिखाल जोङो नुयो गुबुन जाथिफोर जेनेबा जों हाबाखौ खनसे खन्नै लायो जेनेबा ओ नाथाय जोंनि गोदोनि स समनिफ्रायनो जों जा नुबोनाय माने हाबाया मानसिनि सुबुंनि जिउआव माने खनसेल' जानायखौ जों गोरोब होलायनायखौ नेमखान्थिनि गेजेरजों गोरोबलायनायाव खनसेल' जों नुनो मोनो आरो नोंथां। नङा होमबा? औ दा ओ सुबुं अनजिमाखौ नायनानै गोदोनि माखासे ओ थासारिखौ जोङो गोसोखांनानै ओ बुङो रायखांलायनाय बुंलायनाय जायोब्ला ओमबा जों मिथियो जे गोदोनि समाव जोंनि ओ बर' सुबुंफोरा बा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा मा होनो ओ थाब थाब उन्दै बैसोआवनो जों हाबा जानायखौ गोदोनि समाव नुनो थाङोमोन नङा होमबा? नोंथां ओ ओमफ्राय आरो उन्दै समावनो हाबा जायोब्ला जोंहा ओ संसार जानायाव- ओ न'खर सालायनायाव माने गोबां जेंना जाबोनायखौ जों नु नुनो मोनबोदों आरो नोंथां औ आरो गोदोनि जों आबै आबौमोननि जोंनि देरसिनफोरनि ओ खोथा बुंनाय बाथ्राफोराव जों खोनानो मोनदों जे उन्दै बैसोआव आव हाबा जानाया न'खर थावरिनो हाया। न'खरखौ मोजाङै खुंलांनो हाया गावनि फिसा फिसौखौ जों फोरोंलांनो हाया। ओ गावनि ओ औ इयुन जोलैखौ माने मोजां लामा दि दिथिलांनो हाया बेफोरबायाददि गियान होनायखौ माने जोङो मोनबोदों आरो नोंथां। दा बेखायनो जों बुंनो हागोन माने उन्दै समाव जोङो हाबा जानायखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो नाङा आरो नोंथां नङा होमबा? आरो दा जों आथिखाल मुगायाव माने उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ हो थानायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां बै गेजेर ससे समाव न नाथाय जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जों गोबां नुबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां। आरो बिदिनो जोङो उन्दै बैसो फोराव हाबा जानानै दसे समनि गेजेरावनो बोसोरसे बोसोरनै बा मासनि गेजेरावनो ओ गारलायनाय फिसाय जों गारलायनायखौ जों नुबोनोबो मोनदोंमोन नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो बैफोरख ओ खौ नोजोर होनानै आथिखालनि सुबुं समाजनि मेलेमजिबिफोरा साननानै माने बैफोर उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानो थाखाय दा आथिखाल माने गामि गामिबो जोङो एवारनेस प्रग्राम ओ बायदि खुंबोनायखौ जों नुबोगासिनो दं नङा होमबा नों थां औ नंगौ नोंथां।
ओ दा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ हाबा जोंनि बर'नि नेमखान्थि बेबायदि हाबा जानाया गोदोनि जा नेमखान्थि बाहायो दासिमबो बेबायदि नेमान्थि हाबा होनायखौ नुबोयोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां उन्दै बैसोआवथ' बिदि हाबा जानायाखौ नुनो मोन ला थेवबो गोदो गोदायनि आबौ आबैया जेरै नेम खालामनाय बेफोरबायदिनो नेमैनो दोङो। जेरै हाबानि उनाव हाबानि हराव हाथासुनि फुनाय नेमा दााबोसिमबो जोंनियाव
औ नोंथां नंगौ नगौ नोंथां नाथाय जोङो आथिखाल जुगाव नायनो थाङोबा हाथासु सोरनि फुनाय नेमखान्थिखौ जबोद खम नसै नङा होमबा नों
औ नंगौ नोंथां थेवबो ओ बेखौ ओ दासिमबो हालागे‌ ओ‌ दोङो आरो ना
दङ औ औ बे नेमखान्थियाव दङ औ माखासे गामि ओनसोलाव दासिम बो जायो जायहा रांखान्थियारि गैया थाखा फैसा गैया बैसोरो माने बे बेै नेमखान्थिजोंनो माने फिसा हाबा बाब्रबनानै माने गावनि संसारखौ जालांन खौजों नुनो थाङो आरो नोंथां ओ जोंहा बिदिबा नोंथां ओ समाबो जाना फै नङा होमा उनाव आरो। साबसिन सावरायफिनांगोन नङा होमबा आ माखासे मिथियै बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै जोबोद जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दे नोंथां होनोमबा बिदिबा आं लाखिथ'नोसै दे औ।